औ
औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा
आंङो दंथ'यो बिदिनो जिराना नोंथाङालाय
आंबो जिरायना दंथ'यो नोंथां नोंथांङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांखौहाय फल' खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौहाय कल खालामनाय जादोंमोन
औ
जेरै जोंना आयदायानो जाहैबाय बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि
औ
बे बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ
औ बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि होनोबाथ' गोबां दोङो जों बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि गैया बिदिनो औ बिदिनो जोंना अनलाजों अ दाउ बेफोरो आरो अन मा होनो बिदिनो सबायजों साम' बिदिनो गोबां दोङो ओमफ्रायाय अनलाजों साम' गथ' जों अ अनलाजों दाउखौथ' जोंङो बर'फोरा जोबोद जानानै मोजां मोनो नोंथां बिदिनो गोबां मानसिफोराबो जायो अनलाजों दाउजों ओ बिदिनो
औ
जोंनि औ जोंनि बर' दाफोराथ' गोबांङानो अनलाजों दाउखौ गोबांङानो जायो आरो बिदिनो औ माने अनलाजों दाउआ जोबोद गोथाव जायो नोंथां बेनिखायनो जों बर'फोरा जायो औ जोंनि आरो बर' हारिनि मैगंफोरा जेबो बासिथावना नंङा नोंथां औ बिदिनो जोबोद औ गोथावबो जायो अनलाजों दाउजों आरो औ अनलाजों आरो गोबां मा होनो अनलाखौ गुबुन हारिया जाया नोंथां जों बर'आनो जायो आरो औ जोबोद गोथाव जायो मानोना बे अनलाखौ जोङो माइरंजो सो बानायायनाय जायो नालाय बिदिनो ओ औ आरो ओ जोङो अनलाखौ गोबां रोखोमनि जानो हायो अनलाखौ जों ना जोंबो जानो हायो ओ बिदिनो अनला मैखि इदिनो ना बिदि होनानै जानो हायो आरो
औ
अनलाखौ औवा मेवाइजोंबो जानो हायो नोंथां। ओ बिदिनो औ गोबां जानो हायो जों अनलाखौ बिदिनो जोङो ओ सबायजों साम' बेफोरखौबो जों जानो हायो आरो सबायजों दाउ ओ
औ
सबाइजों दाउखौबोथ' जों बर'आनो जायो जोबोद गोथाव जायो नोंथां जानानै जोबोद मोजां नाङो आरो। औ सबाय जों दाउखौ बेनिफ्राय बिदिनो जोङो साम'खौबो सबायजोंनो जानो हायो आरो साम'खौ सामुखौ गुबुन मानसिफोरा जाया नोंथां जों बर' हारियानो जायो औ बिदिनो ओ साम'आबो जोंनि बर'निनो जोबोद गोथाव जायो साम'जों सब्ला ओ जोङो मानोना दा जों गोबां माबा मा होनो बिदिनो हटेलफोरावबो मोननो हायो। आरो बिदिनो गोबां औ गोबां हटेलफोरावबो मोननो हायो हसटेलफोरावबो फानो। आरो दाउजों अनलाजों बेफोरखौबो जोङो हटेलफोराव ओ मोननो हायो दानि जुगाव ओ गोबां मानसियफोरानो बायनानै जायो जुदि ओ न'फोराव बेफोरखौ साम'फोरखौ मोनबाय बायाबा दाथ' गोबां गोब्राब जायो साम'फोरखौ मोननो। बेनिखायनो साम'फोरखौ मा होनो बिदिनो औ जोङो हटेलफोराव जानो लुुबैब्ला जानो हायो ओ साम'फोरखौ जों बायबाय थानो हाया नालाय ओ हाखरफोरावबो जोङो ओ मोनबाय थाया नोंथां बेनिखायनो जोङो बिदिनो माबाना जानो हायो बायनानै जानो हायो हटेलफोराव ओ आरो गोबां रोखोमनि जोंनि बर'नि मैगंफोरा दोंबावो। बिदिनो अनलाजों जोङो मा सङो मा होनो बिदिनो जोंनि ओ माइरं गोरलै जानाय समाव जोङो अनला दाउ बिदिनो ओमफाय लाइ होनानै जायोब्लाबो जोबोद गोथार जायो मा होनो बेखौ अनला फाख्रि ना मायबा बिदि होनो नोंथां इदिनो औ जोबोद गोथाव जायो आरो जोंनिया ओ जानानै ओ जोबोर मोजां नाङो ओ बिनिफ्राय जोंनियाथ' गोबां बिदिनो ओ खारै मैगंफोर गोबां जायो नालाय। ओ बिदिनो जोंना औ ओ बिदिनो लाइ लाफा बिदिनो गोबां खुथ्रा। बिफोरखौ गुद था बेफोरखौ जोङो लगायनानै जुदि लाफाखौ ओ बुरजा होयोबा। नाजों सङोब्लाथ' जोंना नाजोंनो जाखायोना जोबोद गोथाव जायो बिफोरखौबो। बर'आनो जायो नोंथां गुबुन बेलेग हारिया जानो नागिरला औ। बिसोर मिथिया माने बेफोरखौ बिदि जाब्ला गोथाव जायोना जाया। ओ जोंना बर'फोरा बिफोरखौ जायो जानानै जोबोद मोजां नाङो आरो नोंथां। ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि। दोंबावो आरो जोंनि ओ बर' हारिनि औ नाफामजों अ औ नाफामखौ जोङो। नाफामखौबो जोंनि बर'आनो जायो मोजाङै ओ बानायनानै जानो हायो। जुदि ना दोङोब्ला जों नाफामखौ मोजाङै बानायनानै जोङो ओयो। जानो हायो नाथाय नाफामफोरखौ हटेलाव फानो ना फाना बिखौ आं मिथिया नाथ थाय जों गामिफोराव नाफोरखौ गुरना लाबोनानै जोङो। ओ बिदिनो नाफाम बानायनानै जोङो ना बानायनानै ओ जानो हायो नोंथां औ बिदिनो ओयो। गोबां मोजां मोजां रोखोमनि दोङो बर' हारिनि मैगंफोरा ओ नोंथाङाबो। ओ हायोब्ला एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन नोंथां ओ जेरै जोंहा बर' हारि। ओंख्रिफोरा गोबां रोखोमनि दङ जेरै नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो। नाथाय जोंना ओ आथिखालावहाय बेफोरबायदि ओ न'फोराव। बानायनानै जानाय अनगायैबो जोंना ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर। बायनानै गोदान गोदान ओंख्रि। नाय जेरै जों थांनाय बेफोर ओंख्रिखौबो। गोबां ओ जेनेबा जों बर' सुबुंफोरा गोबां जायो आरो जेरै जोंनिया ओ ओंख्रि। फोरा जेरै ओ न'आव गायनाय एबा हाथाय बाजाराव बायनो मोननाय बेफोरल' नङा। जोंना जेरै ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय खारथिंनाबो गोबां रोखोम। जोङो ओंख्रिफोर जानाय जायो मुलि महरै मानिमुनिफोरखौबो जोङो खांथिंनानै जायो।
औ।